उम
उम मा खालामदों नोंथाङा?
उम नै ओरैनो गसंलाबायनानै दं नोंथां।
ए
नोंथांङालाय माथो खालामनाय?
दं नै गरमनि बाहेराव जिरायना दं दंफां सायहायाव।
ए गरमथार जादों ना?
गरमथार जादों दिनैना बोथोरा
उम। गरमथ आरो
औ।
हेलौ नोंथां
औ।
ओ
माथो खालामनो नोंथां दा बेलायसेफोराव मोजाङानो नोंथां दा बिलायसेफोराव बेरायनांसिगोन नामा?
थांबा थांजायो नोंथां।
एसे सगावहाय थांनोसै सकफोराव बेरायहैनोसै
थांजायो।
औ माथो खालामबाय थानो नआवलाय
उम।
गरम बोथोराव दायो दायो गायथनो फुथनो मोना नालाय दिनैहाय
औ औ औ।
ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायहैजायोना।
औ थांजायो। न'आव थास्लायस्लाय थांजायो ना गरमाव।
औ ओरैनो थान्दा थान्दा बेरायहैनोसै।
उम दसे औ थांजायो
औ
एसे बारा बेरायग्लांना फैजागोन नोंथां।
उम बेरायग्लांनांगौ बांद्राय थाजाबाय थायाना न'फोरावबो।
उम
एसे बेरायग्लांबा सो मिन्थियोना मा मा दं मा मा गैया।
औ नोंथां
औ
थांसै न'आव थास्लायस्लाय बेफोरावनो न'आवथ' सानफ्रोमबो थानाय जायोना थाबाय थानो बायो ओंखायनो एसे बेरायग्लांनोबो गोसो जायो।
उम
नोंथां नोंथांमोनना न' लुनाया जाजोब्बाय नामा?
जाबायानो औ जाबाय खथानै जागोरबाय। दंबावो लुनांगौआनो
अ कटानैखौ लुस्रुदग्रोबाय नामा?
औ बे खथानैखौ थानो आन्था लुग्रोबाय आरो
थाबायानो नामा नोंथाङा
औ थाबायानो थानायानो जाबाय।
उम थाजानाय जाबायानो होनबा नोंथां
औ।
मोजाङानो इदिनो थाब थाब नुनो हानांगौ नोंथां।
औ।
जोंङाद जोंहाथ' गैया हायासैनो नै दा
औ माने दैलां बोथोराव
लेथ्रा जायोना अखा हाबाय थानायजों बिनिखायनो थाब थाब लुनानै थाबाय आरो
मोजाङानो साननायफोरा गाज्रि नङा।
औ
जोंना हाफुङासै नोंथां दा।
लासैनो हागोन नोंथां।
औ। मा जायो र'लासै लासैनो उनाव हागोनना हाया।
लासै लासैसो मावलांनांगौ खामानिफोर
एसे दर्जाफोरखौ बायनो हानायमोनबा जागौमोन माने नोंथां
अ औ
खोरखिफोर गैयाबाबो दरजा होबा एसे मोजां मोनो ना। नाथाय दर्जाखौनो होनो हायासै नोंथां।
उम
ओंखायनो बिदिनो थालाबायथ'बाय एसे खथा मोनसेयाव थिं होलाबायनानै माने एसे खाथाब्लि खाथाबला थानोबो खस्थ' जाबायमोन ना नोंथां।
औ बिदिनो थानो खस्थ' जा नानैनो जोंहाबा जेनथेन बेेनथेनबाबो लुबाय। दंबावोसो लुजोबनांगौ जोंहाबो खोरखि होआखै
लासैनो होदो आरो बहाथो हाखु दाखु हाबावनो
औ बिदिनोथ' होननानै
उनाव लासै लासै हाबा होलांनोसै बिदि होननानै थाबाय बा दोनथनाय जाबाय लुनायाव उनाव हाबा मासै होननानै माने दा रां आबो गैथला नालाय । ओंखायनो
बिदिनो आरो रांफोरानो
एसे थाथनाय जाबायमोन आरो ।
नोंथांमोनहा नआवहाय मोजाङैनो दंना?
दं मोजाङैनो ।
नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं गासिबो दंजोबो दा नआवनो । अ मोजाङैनो थानांगौ बिदिनो ।
औ ।
मोजाङै जानायफ्रा लोंनायफ्राबो मोजाङै दा?
मोजाङानो दासान्दि मोजाङैनो दङ ।
औ । गरम बांद्रायनि थाखायबो नै बोरैबा बोरैबा मोनलायलाङो माथो नोंथां देहाफ्रानो ।
औ बोथोर सोलायनायजों लोगोसे सोलायलांबाय थायोना ।
औ थ आरो नोंथां ।
गरमानो
बोथोरानो दानो मोजां दानो गाज्रि माथो दसेनो अखा हायो दसेनो सानदुं दुङो ।
औ दा माबाना नोंथां दैज्लां बोथोर ना ।
जोंहाथ नै सान न्दुं दुंनानै माइसो लामदोंमोन अखासो हाबफिननो नागिरबाय माथो।
जोंहाबो लामदोंमोन नै दासो हुखांगासिनो बिमाया माइसो लामदोंमोन जोंहाबो । अखा हांहां जाबायना थाब थाब थिखोना लायाबा दा एसेयावनो नङाबाथ दसेेनो सफैयो ।
औ बिदिनो बोथोरानो दानो मोजां दानो गाज्रि।
ओंखायनो नै बानायखाबायानो माने। सखांबायानो माइबो सौहैनांसिगोन दासो । थाब थाब संनानानै लाखायाबा सोलाबाना नोंथां।
औ जोंहाबो नै हुखांनांसिगोनानो बायदि मोनबाय आं ।
मावनानै लाखा नोंथां । दा अखा फैबा हास्लाबनाय नङा नोंथाङाबो ।
औ हास्लाबा।
औ सोलाबा। उम सोलाबखाया बेनिखायनोथ' लामखानानै लादोंमोन आरो ।
अ। औ सोलाबाथ' आरो उनै सानदुुंआबो गैलाना रानबाय नामा माइया नोंथां।
रानहां जादोंमोन नांबावगौमोन नांनायाथ'। इसे माथो खालामबावनो बोथोरानो अखासो हानो नागिरबाय माथो।
जोंनाथ' रानाबाबो लामलायानो नोंथां दिनैफ्राय । मानि अखायानो बिदि जाबाय थायो।
औ दासान्दि बोथोरानो माइबो लामनो होआखै‌।
ओंखायनो बेनो जाबाय जाहैदों लामबानो राना।
औ जायो एसे राननायानो। उम बर'नबाय थानो बायोना।
औ। बेसेथो थिखोनो बेसेथो लामनो जाबाय नोंथां।
औ।
औ।
नङाबा जालालै। बोथोरानो। बोथोरा बिराद खस्थ' होयोलै नोंथां।
औ।
सान्दुं दसेनो अखा जानाय ओंखायनो एसे माने एसे सान्दुं दुंबानो लामना लाखानांगौ। एसे अखा हाबानो गायना लाखानांगौ। नङाबाथ' हास्लाबा नै।
औ।
दुंबा दुंबाय थायो मालाबा टाइमाव। हाबाथाय हाबाय थायो।
उम। बिदिनो आरो बे बोथोरा।
नोंथां थांसै नामा? दे होमबा ओंखारलायनाय जासिगोन।